खोनादोंना नोंथाङा?
औ
औ नोंथाङा आंनो गावनि बेसेन गोसा समखौ दान्दिसे होनो हागोन ना?
औ हागोन।
दा आं नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांजों मोनसे बेसेन गोसा आयदानि सायाव सालायनो सानदों। बे आयदायानो जाबाय ओ बिजाब
औ
दा बिजाब होननानै बुङोब्ला जा जों सोलोंथाइयाव मोनसे मैखोम बिहोमा होबोनाय बिजाबनि सोमोन्दै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों।
औ
दा आं बेखौनो सावरायनो थादोंदि जों बै बिजाबखौ मानिफ्राय मोनो। बे बिजाबुखौ जों मा मा बेसादनिफ्राय बानायनो हायो बेनि सायाव आं फंनैसो बिबुंथि लाखिनोसै जों उन्दैनिफ्रायनो मोन मिथिबोदोंदि बिजाबखौ जों बिफां लाइफांनिफ्राय मोनो बे थार।
औ
बिजाबखौ माबायदि बिफां लाइफांनिफ्राय मोनगोन होननानै बुङोब्ला जों फांसे बिफांखौ दानफायनानै बेखौ मिसिनाव गुन्दै
गुन्द्रासाखौ दैयाव सोमनानै दोननाय जायो एबा बायदिसिना दैयाव सोमनानै दोननानै बै गुन्द्राफोरनिफ्रायनो जों बिजाब महरै मोनबोनो हायो। जों रोखायै मिथिगौ दा जोंना बिजाबखौ माबोरै बानाय होनोब्ला जों बिजाबखौ दंफां लाइफांनि दंफां लाइफांजों बानायो बेजों लोगोसे जिगाबनिबो जों बानायनो हायो। बेजों लोगोसे जा जों खुसेर लोंनानै जा खचसेनिफ्राय गारजानाय बाहागो बेनि गुन्दै बेनिफ्रायबो जों जिगखौ बानायनानै जों रोखायै मिथियो दा
औ
बिजाबा मानो गोनांथि होनना बुंङोब्ला जोंना बिगियाननि जुग नायला सुबुंफोरा सानफा एफा जौगाखांबोगासिनो दं बै जौगानायाव बिजाब बहिफोरा जोंनो मोनसे मैखोम बिहोमा होबोदों जों जा उन्दै समनिफ्रायनो मोनबोदों बिजाबनि गियान सोलोंबोदों बिजाब नंङाबा जों सोलोंबोनो हायामोन जों मिथिगौ गोदो गोदाय जोंहा बिजाब गैयामोन लिरनो थाखाय पेन पेेनसिल गैयामोन अब्ला जों मा जा थालिर बिलाइयाव सो लिरो होननानै जों मोनथिनो मोनदोंमोन।
थिग बेबायदिनो समजों लोगोसे बिजाबावबो जोनोम जादों बुहुमयाबो जोनोम जादों सुबुंनि गोनांथि सुबुंङा जा रों रोंनाय बै गुनखौ माबोरै लाखिगोन एबा उन जोलैनि उन जोलैनो माबोरै फिन जों सोलोंहोफिनगोन बेनि थाखाय खायसे खायसे सुबुंङा सुबुंफोरा बिजाबाव गोबां गोबां बाथ्रा लिरनानै गालांदों। थिग बेबायदिनो गोदो महाराजा राजानि सममोननाव बिजाब गैयिआव बै सुबुंफोरा बै गावनि गोसोनि साननाय एबा मोनदांथिनाय रोंथाइफोरखौ
औ
जोलैनि सुबुंफोरनो फोरोंलांनो थाखाय गावसोराव जा अन्थाइ थाफा बै अन्थाइ थाफायाव लिरनानै गालांदोंमोन बेखौ जों रोखायै मिथिगौ नोंथांङा खोनादोंना।
औ खोनादों
अन्थाइ थाफाखौ थाफायाव जा नेमखान्थि एबा माबोरै बिसोर रायजो जाबोदोंमोन। माबोरै दावहा नांबोदोंमोन सोर राजाजों माबोरै जेनदोंमोन बेफोरखौ जों अन्थाइ थाफा फोराव सानफा एफा नुनो मोनदों बेबायदिनो जोंनि गोबां गेदेर गेदेर मन्दिर फोरावबो जों नुनो मोनदों जायाव गोबां नेमखान्थि एबा बिसोर माबोरै थांनानै थाबोदों बायदि रोखोमनि सावगारि आखुथाइफोरखौ बो जों नुनो मोन्दों गोमोथाव गोमोथाव सावगारि अन्थाइयाव दानख' दानख' गालांनायखौबो जों नुनो मोनदों। बेबायदिनो जेब्लासिम सुबुङा जौगाबोनो हमदों अब्ला
जोंनि गोनांथियाबो बांबोनो हमदों थिग बेबायदिनो सुबुङा मिथिना मोनोदि बिलाइफोराव लिरोब्ला एबा दंफांनि बिलाइ बायदि बिगुरफोराव लिरोब्ला बेफोरखौ दोनथुमनाया एसेबां गोरलै नङा आरो सुबुङा बेयाव गोरलैयै मा लिरनोबो हाया।
मिथिगौदि जों जिमानखिनि अन्थायाइयाव दानख' दानख' एसेबां खस्थ लिरो बेबायदिनो जों गांसे बहि एबा खाथायाव लिरना जोंहा दान्दिसे समावनो जाफुङो। जों बेखौ मिथिगौदि बिजाबखौ गिबिसिन सायनाया दिहुनदों होननानै माने बहि जायखौ खाथा बानायनाय बे नेमखान्थिखौ चाइनानिफ्रायसो जों फैदो होननानै बेखौ मिथिनो हागौ।
थिग बेबायदिनो चाइनानिफोर माबोरै बानायदों होननानै बुङोब्ला चायनाया बै औवानिफ्राय गिबिसिन बिजाबखौ दिहुनग्रोदों होननानै जों मिथिनो मोनो। बै औवाखौ बिसोरो मा खालामो। गोबाव समाव दैयाव सोमग्लिनानै दोनो जेब्ला बै दैया गोबाव एबा सप्ता एबा मास नि उनाव बै औवानि सिङाव दैया हाबनानै बै औवाखौ गुरै खालामोन अब्ला बिसोरो मा बै औवाखौ देग्लि देग्लि देनानानै दै फिन सोमनानै दोनो बेबायदिनो बिसोरो फिन खालामबाय थायो। जेब्ला औवाया गुरै जागोन अब्ला बे औवाखौ दग्लि देग्लि गुन्दै गुन्दै खालामनानै दै सोमनानै दोनगोन अब्ला बेनिफ्राय मोनसे ओ जेरै गाइखेरनिफ्राय दाखा सोमजियो बेबायदिनो औवानिफ्रायबो मोनसे रोखोमनि गुफुर दाखा रखम जाखांबोनो हमो। बेखौ जेब्ला मोनसे सि सि नि महराव सोमनानै दोनोब्ला एबा बोखाङोब्ला बेनिफ्राय जों बिजाब दख'नो एबा गोबा बुस्थु मोनो हायो। दा नोंथाङाबो आंनि बिजाबनि सोमोन्दै एसे बिहोमा होलाङो होननानै आं सानो बिजाबा जोंखौ माबोरै थांना थानायाव हेफाजाब होबोदों
औ
नोंथाङा बेनि सोमोन्दैसो बुंनो हागोन ना?
नोंथां मा औ होगोन। दा जोंहा बिजाब होनना बुंङोब्लाथ' बिजाबा जोंनि जिउनि मोनसे गोनांथार बेसाद एबा जों बुंनो हायोदि बिजाब गैयाब्लानो जोंहा गोबां खैफोद एबा खस्थ' जागोन। मानो होनना बुङोब्ला बेखौ मोनसे जे बिदिन्थि होनो सानदों जे सासे डाक्टर एबा इन्जिनियार जानोब्ला नों बै बिजाबाव थानाय जे सोलोंथाइ बेखौ लानानैसो नोङो सानसे समाव बे डक्टर एबा इन्जिनियार खौ जानो हायो बेबाय बिदिनो जोंहा बै सोलोंथाइखौ होनो थाखाय जोंहा बिजाबनि मदद लानाय जादों होनना आङो बुंनो सानदों मानोना जोंहा
औ
जे जोंहा डक्टर जानोब्ला नों मा मा मिथिनांगोन आरो माखौ मा बुङो आरो माखौ माबायदि खालामो एबा बेमार आजारफोरखौ सिनायनि थाखाय जे बै मोनसे बिजाबाव बेफोर गासैखौबो लिरना दोनदों आरो बेखौ जोङो फरायनानै जे बुहुमनि गासै सु जे जायफोरा स्कलनि जि फरायदों बेफोरो फरायनानै मोन मोनथिदों आरो बैफोरनिफ्रायसो सोलोंनानै बियो सानसे उनाव थांनानै डक्टर जाहैनो दों आरो एबा इन्जिनियार जाहैदों बेनि था
औ नोंगौ नोंथां
औ दा जोङो आरो जों बै जे रोंगौथि एबा सोलोंथाइ बेफोर माने बेफोरनि कुइसन बेफोरखौबो जाय सासे एबा गोबां सुबुङा जे सलिउसन दिहुननानै बे मोनसे बिजाबाव लिरना गालांदों बेनि थाखायसो जोङो बैफोरखौबो दिनै सोलोंनो हादों एबा रोंनो हादों आरो जों लोगोसे बिजाब फरायनानै मिथियै गोबां बाथ्रा जे अबावबा जे गोदोनि जारिमिन हिस्ट्रि एबा जे निउस पेपार खौरां बेफोरखौबो जोङो जे बिजाब एबा लेखा बिलाइ बेनि सायावसो मिथियोमोन आरो
औ नंगौ नोंथां
आरो बिदिनो जोंहा बिजाबा जे जोङो बुङो जे जेसेबां बिजाब फरायो एसेबांनो नों सोलोंनो हायो एबा बाथ्रा मिथिनो हायो आरो जोंहा जे दानि जुगावबो नोङो माबा मोनसे जे एकाउन्ट एबा नोङो बिदिनो माबा मोनसे स्कुलाव एडमिसनानो जा बिदिनो माबा मोनसे खामानियाव थाङोब्ला जों बिजाबनि हेफाजाबावसो नोंनि मुं एबा नोंनि जे बे डिटेल्स बेफोरखौ जोङो लिर नानै बेखौ जे गोजौ थाखोसिम दैथायहरनाय जायो बेजोंसो नोंनि जे स्कुलनि एडमिसन बेफोरो जानानै फैयो आरो
औ नंगौ नोंथां
दा बिदिनो जोंहा जे जोङो मोनसे जे एकाउन्ट खुलिनायावबो जोंहा गोबां जे माबा माबि डकुमेन्टफोर नांगौ जायो बेफोरखौ जोङो कम्पिउटाराव बै लेखा बिलाइयाव प्रिन्ट खालामनानै। जोङो जमा होनांगौ आ
औ।
औ दा बिदिनो जों आं बुंनो सानो जे जोंहा बिजाब गैयाब्लानो जोंहा जे ओरैबादि जागोन जे जोङो दिनैनि दिनावबाबो जोंहा थांना थानो गोब्राब जागोन आरो दिनैनि दिनाव गासिबो जे अनलाइन एबा दिजिटेलनि जुगा जोजोबबाय थेवबोब्लाबो जोंहा बिजाब गैयाब्ला दे गोबां खैफोदाव गोग्लैगोन आरो।
औ नंगौ। औ नंगौ नोंथां नोंथांनि बाथ्रा बुंनायफोरा थार दा नोंथां। जों रायजलायनानै आं गोजोननाय मोन्दों दा जोंना समावबो लासैनो जोबलांनो हमबाय।
औ।
दा नोंथांजों रायजलायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनो आरो आसा थि माब्लाबा फिन समाव रायज्लायफिननो मोनगोन मोनगोन होननानै।
दे होमबा नोंथां गोजोन्थों।
औ दे नोंथांसिमबो गोजोननाय थाबाय। औ।
औ।